हेलौ
हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खानादों
नोंथाङा दा फ्रि दङ ना
औ नोंथां आं दा फ्रि फ्रि आनो दं
अ मा खालामगासिनो दङ
आं दा ओरैनो दंमोन नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ र' नोंथां
अ
ओमफ्राय आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो फैदोंमोन
औ बुंलाय नोंथां
दसे सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
दे होमब्ला आं जागायनोसै
औ दे बुंलाय
जोंनि बे खाथि खालानि थानाय ओनसोलफोराव बा जोंनि ओनसोलफोराव मा मा दावबायनो हानाय जायगाफोर दङ बेफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
अ जोंनि दा खाथि खालायाव दावबायनो हानाय बा जों दा गरम गरम बोथोरनि थाखाय खाइ मानसिया जेनेबा गिदिंनो थाङो जेरै दुगैनो थाङो बे बेफोरबायदि जोंनि खाथियावनो मोनसे ओ ग्रासलेणड होननाय दं बिनि खाथियाव बेयाव दैमा दं बेयाव बहाय दुगैनो थाङो आंबो थांनो मोनदों आरो बिदिनो जोंनि बाय एसे गोजानाव गोजान जायो बेवहाय थाङो ओ जायखौ सकिन होननानै बुङो बेवहायबो जोबोर समायना जायगाया आरो गुसु थान्दा दै बोहैबाय थायो बेवहाय दैमा दं बेवहाय थांनो मोनदों आंबो आरो जोंनिनो बे आरो मोनसे आ मा हानो बिखौ बगाबाथि होननाय जायगा दं बेवहायबो आं गिदिंनो थांनो मोनदों जे जेराव मान सिफोरानि पिकनिक पिकनिक स्पट बेवहाय खाना जाहैयो ओ गोजां बोथोरनि समाव आरो दा गरम बोथोर नालाय बेवहाय दै दैमा दं नालाय बेवहाय दुगैनो होननानै मानसिफोरा थाङो आरो आंबो थांनो मोनदों बेनो नोंथाङाबो मालाबा बेफोरबायदि जायगायाव थांफेरनो मोनदों नामा साखाथिनि नोंसोरनि जायगायाव जेनेबा गिदिंहैनो बेफोरबायदि
औ आंबो थांफेरबाय ओ ओ आङो जोंनि खाथियावनो दङ ओ सुकि होननाय बेयाव आंबो थांफेरनो मोनबाय ओ आं बेवहाय थांनाया सन खननै ना खनथाम जाबाय जायगायालाय मोजाङानो ओ बिफां लाइफां दङ हाजो दङ आरो दै दङ ओ दै बोहैनाय अनथाइ ओ गोलोम बोथोर फोराव दुगैनो थाङो आरो थांनो मोनदों आंबो जायगाया मोजाङानो आरो औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बगामाथियाव आंबो उ लोगोफोरजों पिकनिक जाहैनो मोनदों
औ
ओमफ्राय नोंथाङा थांनानै माबायदि मोननाय गोसोखौ
लोगोफोरजों थांदोंमोन नालाय ओ लोगोफोरजों थांनायनि खुसियानो बेलेग जायो आरो फारसेथिं ओ मि थिंगायाबो जोबोर समायना आरो बिथिं नायनो जोबोर मोजां बिदिनो जों रंजा बाजायै थांनानै दुगैहैदों बिदिनो ओ रंजाहैदों बिदिनो गोसोखौ मोजां नांदों आरोना बेनो
औ
ओमफ्राय ओ बेनि अनगा बेलेग जायगाफोरावबो नोंथाङा थांफेरनो मोनफेरबाय नामा मालाबाफोर बा जायगा खोनाफेरबाय नामा बिदि ओ दावबायनो थांनो हानाय
ओ जायगा होनना बुङोब्ला आं एफाग्राब गिदिंनो बेखिनिखौनो आंनि लोगोफोरजों नायनानै गिदिंदोंमोन जोंनिनो खाथियावनो दं नालाय बेनिखायनो आरो खोनानो मोनो जों गुबुन गुबुन जेरै ओ ओ मा होनदोंमोनलाय बे बै जागानि नामखो आं बावगारना थाबाय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा मा आरो नोंबो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो मोनदों नामा जेरैबा गिदिंहैनो
ओ आंबो ओरैबायदिथ' मोनाखै थेवबो खोनानो मोनदों जेरै ओ सहरफोराव गुवाहाटियानो गुवाहाटि सहर बा ओ दिल्ली मम्बाइ बिदि लोगोफोरा थां नायखौ आंबो नुनो मोननाय जादों आरो दानियाथ' इन्टारनेटनि जुग नालाय मबाइलावनो नुनाय जायो औ ओ गुवाहाटि सहराव आं थांनो मोनदों मोननाया नोंथाङाबो थांफेरबाय नामा
औ औ गुवाहाटि सहर आंबो थांनो मोनदों बावदोंसोमोन आं जायगानि नामखौ ओ आथिखालनि जुगावथ' इन्टारनेटावनो नायै नायै जायगा गिदिंनो थाङो दानिया जेरै बै ए मबेलाव नुब्लानो जे नुब्लानो बै जायगायाव थांनो होननानै आ मोनथालायो आरो लोगोफोरजों जमा थाङो न' बिदिनो
माबे जायगायाव थांनो मोनदोंमोन नोंथाङा बा गुवाहाटियाव नायनो हाथावना मा मा जायगाफोर दोङो एसे बुंनो हागोन नामा
ओ गुवाहाटियाव सिराखाना दं जायखौ औ ओम ओ जिब जुनार थायहो बेवहाय बेखौ नायनो थांदोंमोन जेरै मैदेर मोसा बायदि रोखोमनि जिब बिदिनो दाउसिन दाउलाबो नुयो मोनदोंमोन आं नोंथाङाबो थांनो मोनफेरबाय नामा बे ओ सिराखानाखौ नायनो
आङो सिराखानायाव थांनो मोनाखै
औ
आं खनसे ओम एम इ स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव ओ लोगोफोरजों थांनो मोनदोंमोन सारमोनजों बे जायगाया जाबाय कलाकेत्र आरो साइन्स मिउजियामाव आं थांनो मोनदोंमोन आरो ओ बिदिनो कलाकेत्रआव जोंनि जेनेबा गोदोनि मेथाइ रोजाबगिरिफोर बा दामग्रा दुग्रा बिदि आइजेंफोरखौ बानायनानै दोन्दोंमोन आरो बेफोरखौ नायनानै मोजां नांदों गोसोआ आरो ओ साइन्स मिउजियामाव बिदिनो नाफोरखौ साजायनानै दोनदोंमोन आरो ग्लासाव फिसिनानै आरो बिबार ओ जोबोद समायना बिबार बागानफोरबो दङमोन
औ नोंथाङा काजिरङाखौ नुफेरबाय नामा बेबोथ' मोनसे जायगायानोना
फेराखै नोंथां आं बेवहाय थांनाय जायाखै ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो हागोन नामा ओ जे काजिरङाया मानि ओ जोंनि काजिरङाया मानि थाखाय मुंदांखामोन
जोंनि काजिरङायाथ' बुंनो थांब्ला थ' थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा जोंनि बे काजिरङाया काजिरङाया आरो आं बेवहाय थांनो मोनदोंमोन बेवहाय गोबां जेरै ओ गोबां रो खोमनि दाउसिन दाउला आरो ओ गान्दाखौथ' नुखायो बेवहाय काजिरङायावनो था खायो नालाय ओ गोबां गिदिर गिदिर गान्दाफोर दं थसेल' गंगोनां आरो बिदिनो मैदेरफोरबो थायो मैफोरबो आरो गोबां हाग्रा बंग्राजों बुंफबनाय गोदोर अरनबारि आरो नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंमोन जों थांनानै जों काजिरङायाव थांदोंमोन गोजां बो थोरनि समाव ए जायगा गिदिंनो होननानै जों मोनसे कम्पिउटार कर्स लादोंमोन बे कर्स लानाय समाव जों बेनिफ्राय थांदोंमोन
औ ओमफ्राय नोंथाङा मालाबाफोर ओ ओ उम ओ गावनि गावनि न'खरनि आंगोफोरजों जायगा गिदिंफेरबाय नामा बा गिदिंफेरबायब्ला माबायदि गिदिंनाय बा गोसोफोरा ओ न'खरनि आंगोजों थाङोब्ला गोसोफोरखौ माबायदि मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ आं न'खरनि मानसिफोरजों गिदिंनो थांनाय माने आं बिदि गोजानाव थांनो मोनाखै थेवबो आ जेनेबा आं जायगा नायनो होननानै खाथिनि खाथिनि ओ पार्कआवनो जेनेबा गिदिंहैनो थांनो मोनदोंमोन बेवहाय गेलेहैनो उन्दै समाव दाथ' देरनायजों ना न ख'रनि ओ बिमा बि फाफोरजों थांनाय जायाखै थेवबो बिमा बिफाजों थांनाय खुसियानो जोबोर आलादा आरोना ओ जेरै जोबोर मोजां नाङो बिदिनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बेनि बागै
ओ आंथ' न'खरनि आंगोजों थांफेरनो मोनाखै नोंथां
औ
दिनो आंबो लोगोफोरजोंनो थांदोंमोन आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ आंबो उन्दै समाव थांदोंमोन लोगो फोरजोंनो बेयाव थांनायाव ओ जेरै पार्कफोराव उन्दैफोरनि गेलेग्रा थायो नङा होन बा बेयावनो आंबो ओ ओ लोगोफोरदों दसे सम बेरायहैनो मोनदोमोन आरो जोंनि खाथियावनो ओ पार्क होननाय दङमोन आरो मोनसे मावजि पार्क होननाय बेयावबो आंबो थांनोमोन
औ
मोजां नाङो गोसोखौ ओ फेमिलि बा न'खरनि आंगोजोंआनो थां बा लोगोफोरजों आनो थां गोसोखौ मोजां नाङो आरो
ह
बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दसे सम होनायनि थाखाय
औ नोंथां नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय
दे बिदिब्ला नोंथां लाखि
औ नोंथां दे